मा खोनादोंना औ खोनादों नोंथां नोंथाङा माबोरै दं औ आं मोजाङैनो दङ दे नोंथाङालाय औ मोजाङैनो दं
अ बिदिब्ला दायो नोंथां ओरैनो मानि सायाव सावरायनो होननानै नोंथाङा सानो
आंथ सानदों सोलोंथाइनि सायाव थुनलाइ सोरजिनायनि सायाव सावरायब्ला मोजां जागोन नामा
औ
बिदिब्ला नोंथाङानो बुंग्रोदो नामा सिगाङावनो औ जों सोलोंथाइ लानायाव सोलोंथाइ लानायल नङा जोंनि गेजेराव थुनलाइखौबो सोरजिलांनांगोन बाद थुनलाइखौबो जौगाहोलांनांगोन अब्लासो गावनि हारिनि सिनायथिखौबो बा रावखौबो जौगा फारसे लांनो हागोन। बेनिखायनो नों सोलोंथाइयाव थुनलाइ सोरजिनाया एंगारहायि मोनसे बाहागो होननानै आं सानो गोदो गोदाय थ‌ उम थुनलाइ सोरजिनायाव गोबां गेदेमाफोरा गावनि बिजोंजों फरायनो मोनाखैमोनब्लाबो गुबुन बिजोङाव फरायनायमोनब्लाबो गावनि रावनि थुनलाइ सोरजिलांदोंमोन जायफोर थुनलाइ सोर दिनायाव खन्थाइ रायथाइ फावथाइ सुंद सल सलमाफोर ओंखारदों। बेफोराव माखा बे गोरोन्थिफोर मोननो हायो बानाननि गोरोन्थि। नाथाय आथिखालाव गावनि बिजोंजोंनो फरायनो मोननाय लोगो लोगोनो बेफोर गासैबो मोजाङाव फैबाय
औ
गोदोनि लिरगिरि बिथांमोनखौ जों बुंनो हायो इसान चन्द्र मुसाहारि प्रमद चन्द्र ब्रह्म अ
औ
मनरन्जन लाहारि आनन्दराम मासाहारि ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्म
औ
बिथांमोननि मुंखौ जों मुंखनो हायो आथिखालाव आथिखालावबो बिथांमोननि थुलुंगानायजोंनो गोबां थुनलाइगिरिफोर जोनोम मोनबाय गोदान गोदान थुनलाइगिरिफोर बेखौ नुनानै जों गोगगानांगोन
औ
नोंथाङा मा बुंनो सानो थुनलाइनि सायाव औ नोंथां गोदोथ बांसिन जोंनि जा बर' लिरगिरिफोर बा थुनलाइगिरिफोर बिथोर बिसोरथ बांसिनानो असमिया मिडियामसो फरायनायमोन आरो औ नंगौ नोंथां बेनि थाखायनो बिसोरो बर' बिजोंजों फरायो नालाय बांसिनै असमिया रावजों अ जि खन्थाइ रायथाइफोर बेफोरखौ लिरलांदोंमोन आरो औ उम जेरै
अ बेफोर खनथाइफोर लिरलांनायाव अ
जिहेतु जोंनाथ बरफोरनिया ओ गारां रिंसारथि थायो नङा होनबा औ थायो नाथाय सिगांनि जि ओ खन्थाइ रायथाइफोराव
ओ गारां रिंसारथिखौ नुनो मोनाखैमोन आरो
औ
औ ओ बेनि अनगायैबोथ जोङो बेफोर ओ जि गोदोनि समनि लिरगिरिफोर बिसोरथ बुंनो थाङोब्ला बिसोरनि मुंफोरा फारियै जों प्रमद चन्द्र ब्रह्म मुंखौनो लानो हायो आनन्दराम मोसाहारि आरो स बसुमतारि बेबादिनो इसान मुसाहारि ओ बायदि लिरगिरि औ आरो बे दङ ना प्रसन्न्द कुमार बर' खाख्लारि औ बेसोरनो आरो रुपनाथ मदाराम ब्रह्म ओ बेफोरबादि लिरगिरिफोरानो गोबां खन्थाइ लिरदोंमोन आरो रायथाइबो लिरदोंमोन
औ नंगौ नोंथां दा
अ जेरै
सोलोंथाइनि बेलायाव नुला जों दा बर' बिजोंजों फरायनो मोननाय हिसाबै गावनि एम एल साबजेक्टआव दा बैफोर लिरगिरि बि बिथांमोननिनो माखासे रायथाइ खनथाइ ओ फावथाय बा सुंद' सल' सल'माफोरखौ फरायनो मोनो जेरै जों बुंनो हायो औ इसान चन्द्र मुसाहारिनि मोनाबिलि खन्थाइफोरखौ जोङो ओ थाखो थाख खो बिजाब महरै फरायनो मोनो
औ औ
बेनिफ्राय प्रमद चन्द्र ब्रह्मनि दै बाज्रुम कमल कुमार ब्रह्मनि थार बजेन्द्र कुरमार ब्रह्मनि सुबुंनि धोरोम बेफोरबायदि बेनिफ्राय राइ फिथाइनि बेलायावबो जों बुंनो हायो बर'फोरनि गोदोनि खेला सानेकत' ब्रह्म आरो जोहोलाव सुमबुदन फुंल मनरन्जन लाहारि बिथां थांमोननिदि लिरनानै गालांनाय थुनलाइनि गेजेरजोंनो जों जोंनि बर माहारिनि ओ जिथुनिखि गोदो गोदायनि फालिबोनाय फोरबो बा बर फोरनि बेफोरखौ मिथिनानै मोनो आरो गोदो माबायदि मा सोलियोमोन बेफोरनि बागै मिथिनो हायो आरो
औ नंगौ न थां गोदोनि बांसिन जा लिरगिरिफोरा लिर नाय बिसोरनि खनथाइफोरा बांसिनानो मिस्टिक जायोमोन आरो बिनिफ्राय रमान्टिक आरो आरो मिथिंगा मोजां मोननाय बायदिनि सायावनो बिसोरो बांसिन खन्थाइफोरखौ लिरनाय नुदों ओ जेरै जों बुंनो हायो नङा होमबा प्रसन्न कुमार बर आाख्लारिनि ओ जि नाइनटिन टुइन्टि मायथायाइाव ओंखारनाय ओ बाथौ नाम बैखागुनि गिदुखौनो लानो हायो नङा होनबा बेवहाय बिथाङा मोनदाइन गिरुफोर लिरदोंमोन आरो बेवहाय ओ बांसिन गिदुफोरानो धोरोमनि सायावनो लिरनायमोन आरो
औ
ओ गिदु मानेथ बे हाय बिथाङा मेथाइ होननानै फोरमायदों ओ बेफोरनि गेजेरावनो दंमोन आरो जेरै बुलि बुरिया माखौ सोरजिदों मा दायनि हिसाब बाथौ बोराइया माखौ खुरजिदों बुलि बुरिया मानो बोर बानसानिगिरि बिथाङा सोरजिला आरो बेवहाय बेनि अनगायैबोथ जोंहा रायथाइफोरबो दङ जेरै नमल चन्द्र बरआ लिरनाय आखल ओ दानाय रायथाइ दंमोन ना
औ आखल दानाय राय आखल दानाय ओ
बेबादिनो आनन्दराम मोसाहारि लिरनाय बरनि राव ननि मायदां आ बाथ्रा बायदि बरनि राव आग्लानि बाथ्रामोन नामामोनथाय औ बेबादि रायथाइ सोरजिलांदोंमोन आरो बेबादिनो बिथाङा औ
बिबदिनो जोंनि गेजेराव दाबो गोदान लिरगिरिफोर जेरै उतम चन्द्र ब्रह्म
औ
अनजु दैमारि रिता बर प्रमिला नार जारि इनो गोबां लिरगिरिफोर ओंखारबाय जायफोरनि मुंफोरखौ जों लाख हाया
औ
बिथांमोननि गेजेरजोंनो जों थुनलाइया जोंनि थुनलाइया गुवार जालांनो खाबु मोनदों
औ नंगौ नोंथां जोंनि बर हारिनि गेजेराव आरो थुनलाइयाव गोबां लिरगिरिफोरानो गोबां रायथाइ थुनलाइ फावथाइ सलमा सुंद सल बायदिसिना लिरलांदों बे मुंदांखा बिजाबफोरनि गेजेरावनो जोंनिया धरन्तर औवारिनि बुङो नङा होनबा बेबादिनो मनरन्जन लाहारिनि आलायस्रि औ बेबादिनो इसान मोसाहारिनि आबारि बादि सुंद सल आरो बेबादिनो गोबां जोंनिया जुजाइनि अर दङ नङा होमबा
मानरन रनजन लाहारिनि औ बेबायदिनो गोबां सलमा दङ आरो जोंनि गेजेराव
आरो जेरै जों दारेन्द्र नाथ मोसाहारिनि लानो हायो बिथां दारेन्द्र नाथ मोसाहारियाबोथ' गोबां फावथाय सोरजिलांदों नङा होनबा जेरै रानि लाइमुथि नायफनजायै बिखानि अर दोरसोन जोहोलाव बायदि ओ फावथाइफोरखौ बिथाङा बुजिलां
सोरजिलांदों आरो औ जोङो थुनलाइयाव ओरैबायदि माखासे खोनानो मोनो जायफोर खुगा खुगा सोलिबोयो बा खुगा खुगा सलिबोनाय बेफोरखौथ' लिरनाय महराव गैयामोनब्लाबो जों बिनि खुगा बिनि खुगानो नोंनाव एसे आंनाव एसे फैयै फैयै लिरनाय महर फोर मोननायखौबो जों गोदोनि सलबाथा महरै मोननो हायो दा बेनिनि गेजेराव जों बुंनो हायो जेरै आलारि दामब्रानि सलबाथा
औ
रावना रावनिनि सलबाथा
औ
सान्दोबावदियानि सलबाथा बेफोर सलबाथाफोरखौ जोङो लिरनाय महराव बा सोरजिगिरि महरै रावखौबो मोनाब्लाबो
औ
आथिखालाव थुनलाइयाव मोननो हायो आरो
औ बेखौ खुगा थुनलाइयावनो मोननो हायो जिहेथु बेयो खुगा खुगा बारास्लायबोनाय मोनसे रोखोमनि थुनलाइ नङा होनबा
खुगा थुनलाइ बुङोब्लाथ बेबादिनो मोनसे सासे सुबुंनि खुगानिफ्राय गुबुन सासेनि खुगासिम बा मोनसे जेनेरेसननिफ्राय गुबुन मोनसे जेनेरेसनसिम बाग्लाय बाग्लाय फैनायखौनो खुगा थुनलाइ होननानै बुङो नङा होमबा औ नोंथां
औ
हेल हेल
औ बेनि अनगायैबो नोंथाङा ओरैनो ओ बांसिनै माबे सलमाखौ मोजां मोनो? फरायनानै?
आंथ जुजाइनि अर सलमाखौनो फरायनानै जोबोद मोजां मोनो नोंथाङालाय? औ
आङो बे धरनि दर औवारि लिरनाय मैहुर सलमा दङना बेखौ फरायनानै जोबोद मोजां मोनो जिहेतु बे सलमायाव जोंनि बर हारिनि जि समाजारि सावगारि बियो बांसिनै बेरखांनायखौ नुनो मोनदों आरो ओ जेराव दङ गोबां ओ इनदि जि एमफौ फिसिनाय बेफोरखौ नुनो मोनो बिनि अनगायैबो जिहेथु जोंनि बर हारिफोरा मैहुर खालामनानै जाग्रा हारि बैफोर सावगारिफोरा बेयाव नुनो मोनदों आरो ना गुरनो थांनानै बै फरेस माबाफोरजों हम
बेबायाददि दङ आरो औ बिदिब्ला नोंथां बेयावनो दोननोसै नामा औ जासिगोन नोंथां नोंथांजों रायलायनानै मोजां मोनबाय।